हेलौ औ खोनादों ना? खोनादों ना औ खालामगासिनो नोंथां दा दायो मा खालामगासिनो नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां।
अ ओरैनो दङब्ला आंबो ओरैनो दङ नोंथां आं माबासो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओरैनो दङब्ला
मा आयदानि सायाव नोंथां?
माने गामि ओनसोलाव गामिखौ सोरबायदि सुबुङा माने सामलायो एबा गामिखौ जौगाहोनायाव सोरबायदि सुबुङा माने खामानि मावो आरो नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा सोरबायदि सुबुङा गामिखौ सामलायो सोरबायदि सुबुङा मा बिफाव लानानै गामि जौगानायाव हेफाजाब होयो जेनेबा बेफोरनि सायाव
औ हागोन नोंथां आंथ बारा मोनथिबाबो थेवब्लाबो नाजानोसै आरो जेसेबां आंनाव रोंगौथि दं बेखौ। नोंनो फोरमायलांनो नाजानोसै। औ जोंना गामिखौ मेनावनो दैदेनो होनोब्ला थ गामियाव बिदिनो दोन थायोना गावबुरा ओमफाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बिदिनो गा थायोना गावबुरा ओमफाय प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय सेक्रेटारि
ओम
ओमफायो बिदिनो केसियार थाबाय ओमफाय हालमाजि थाबाय औ दा बेबादिनो गामिनि मेन दैदेनग्रायानो जाहैबाय गावबुरानाव गोलैयो आरो ना आखाइयाव गावबुरानि आखायाव गोलैयो आरो ना नोंथां दैदेन नांगौआ औ ओमफाय बेनि उनाव गावबुराखौ गावबुरायाबोथ हारसिङै मावजोबनो हाया
अह
ओमफाय दा गावबुराखौ एसे बोसोन होग्रा गामिनि गार्जेन मेन मेन गारजेन जेरै बोराय बोराय बिसोर
औ अ
गारजेनफ्रा बोसोन होयो आरो गावबुराखौ ओरै मावबा साबसिन जायो ओरै मावबा साबसिन जायो होननानै
औ।
ओ गावबुरा होननानै बुंङोबा जोंनि ओनसोलाव गावबुराखौ माने सायखनाय जायो आरो ना नोंथां गामिनि गेजेराव सोर साबसिन बेखौ नायनानै सायख'नाय जायो आरो
औ
ओ दा गावबुराया गावबुराखौ जोंनियाव बोसोर थाम बोसोर हिसाबै बिबान होनाय जायो आरोना नोंथां गावब्रानि बिबानखौ औ दा गावबुरानि बिबानानो जाहैबाय गामियाव माबा मोनसे मेल मिथिं बिदि जायोब्ला बे मिथिंफोरखौ दैदेनलांनाय माबारै सोलिलांगोन बेखौ खिथालांनाय गासिबो गावबुरानि आखाइायाव गोगलैजोबो आरो ना
औ औ
आरो गावबुराया बे गामिनि बे बोराय बोराइ गारजेन बिसोरफोरनि मदद लानानै मोनसे माखासे बे आफादफोर मिथिंफोर जानाय मिथिंफोर जानायाव दैदेनलाङो आरो दा गावबुरायाबोथ' हारसिं हाजोबा दा बिसोरखौ सापर्ट होनो थाखाय बिदिनो प्रेसिडेन्ट ओमफफ्राय सिग्रेटारि थायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय दा जोंहा दंबावो हालमाजि
औ
हालमाजि होननानै बुङोब्ला जों हालमाजिखौबो बिदिनो थाम बोसोरनि थाखाय सायख'नानै दोनो आरोोना नोंथां
औ
औथा बिदिनो हालमाजिया मानि जुदि गामियाव माबा मोनसे मिटिंफोर जानो नागिरदों बा अब्ला मानिबा जुथुमा जानो नागिरदोंबा
औ
बे हालमाजिया बयनिबो न' न'आव थांनानै जोंनि ओनसोलाव बेबायाददि आरो ना नोंथां ब हलमाजिया बयनिबो न' न' थांनानै खिथानानै फैयो आरो ना गाबोन जेनेबा गाबोन फुङाव मिटिं दं बिदिनो ओंखारनानै नुजाथि हैैबानो जाबाय मिथिङाव बिदि ओमफफ्राय मानिबा गुबुन गुबुन मिथिंनिबो खौरां फैयोना नोंथां गावबुरानियाव बेफोरखौबो
औ
बेफोरखौबो बे हालमाजियानो खिथााजोबनांगौ जायो आरो ना ओमफफ्राय बिदिनो दंबावो केसियार केसियार होननानै बुङोबा जोंहा गामिनि गासिबो बे रांखावरि बे खौ जोथोन लाग्राया जाहैबाय केसिआार
औ जेनेबा नथां जेनेबा नोंथां मोनसे जेनेबा मोनसे गौथुम बायदि हबा गामियावबो दानानै दोननाय जायोना जेनेबा बेयावबो आफादगिरि ने आरा जेनेबा रांगिरि बेबायदिनो जेनेबा बोसोनगिरि बेबायदि मोनफा मोनफा माने जेनेबा सायख'नानै दोननाय जायो नङा होमबा बिबान होनानै माने मोनसे गामिखौ सायख'ना होननाय जायो आरो बेबायदि नोंथां होमबा आं मिथिनायाव नोंथां जेनेबा गावबुराया जेनेबा गामि ओनसोलाव गोबांथार मानिे जेनेबा बिसोरनि मावसा आलादा आलादा जानाय थ' माने आं मिथिदों आरो नोंथां आं एसे जेनेबा नायदोंमोन ओनसोलफोरावहाय बिसोरनियावबा बोसोरनैनि थाखाय गावबुरानि मान सम माव समखौ मोनसे जेनेबा गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ मावसखौ माने बोसोरनै बिदि दोननाय सोरनियावबा बोसोरथाम बेबायदि दोननायखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो दा दा जोङो बुंनो थाङोब्ला दां गावबुरा आरो बिसोर गावबुराजों लोगोसे नेहाथारि आरो बिसोरनि गासैबो बिबानगिरिफोरानो माने जेनेबा आं मिथिनायाव मानानिे मोनसे गामिखौहाय जौगाहोनायाव मोनसे गामिखौ दानाय इयान मोनसे गामिखौ मोजाङै सामलायनायाव मानि गाहाय दे फाव लायो होननानै जोङो माने बिसोरखौ बुंनो हायो आरो। आरो आं मिथिनायाव मिथिबावो नोंथां जेनेबा सासे गाव गाया गास गासैबो समाजनिनो जेनेबा समाजावबो मोनसे बेबायदिनो गुथुम थायो। जायखौ जाय समाजनि गेजेरजों समाजनि बिबानगिरिफोरा गामि ओनसोलाव थानाय जेनाखि गावबुराजों लोगोसे ओ नेहा थारि रांगिरि गासैबो माने जेनेबा बिबानगिरि बिथांमोनखौनो लिंथुमनानै मोनसे समाज दानानै माने बे समाजावहाय माबोरै जेनेबा माबायदि सामलायनांगौ माबायदि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेफोर खौहाय मानि समाजनि मानसिफोरा बे गाम गावबुराफोरखौ लिंहरनानै माने मोजाङै रायलाय लानानै माने समाजावबो बेबायदि खामानिखौ मावहोयो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि सिगांनि समफोराव जोंनि माने गामि एरियानि गामि बोराइ जेखौ गावबुरा होननानै बुङो। बिथांमोना जेबो रावनि निफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनालासिनो रावनिफ्रायबो जेबो जेनेबा मदद मोनालासिनो बिथांमोना गावनि गोसो मोदोम जिउ होनानै माने गोबांथार माने खामानिफोरखौ सिगांनि समनिफ्राय मावबोदों आरो नाथाय जोङो नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां जेनेबा गामि ओनसोलफोराव गावबुराफोरा गोदोनि समाव जेबो जेन'बा रावनिफ्रायबो मदद मोनामोन। दा आथिखालाव माने जोङो एफा एनै गुबुनफोरनिफ्राय मदद मोननाय जेनेबा ओ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मदद होजानाय खौ जोङो गुबुन मानसिफोरनिफ्राय मदद होजानायखौ जोङो एसे एनैबाबो नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नोंथां औ औ।
जोङो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव माबेबा मोनसे जेनेबा जाथायफोर जायोब्ला
ओऔ
माबेबा मोनसे जेंना जेंगोना जायोब्ला बे गामिनि गावबुराय माने मोनसे जेनेबा सोरनिबा न'खराव बा सोरनिबा माबायाव जेनेबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला गामियाव मोनसे जाथाय जायोब्ला मोनसे मेल मिथिं खुंलाय लायनानै माने बावहाय जेनोखि प्रब्लेम माने जेनोखि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ जयैनो माने सावरायलायो आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माने बेखौ समादान खालामलायनानै मोजां खालामनानै होयो आरो आरो गामियाव माने बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनायाव माने गामिनि जे गामि गाहाय गावबुरा बिसोरो मानि गोबां बिहोमा होयो आरो। बिनि अनगायैबो गामियावहाय माबायदि सोलिगासिनो दङ। जेन'बा सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै थांनानै थानाय। जिउ खुंनाय माबायदि माबाफोर जेंनाफोर जेंगोनाफोर जादों नामा? बेफोरनि सायावहाय मोजाङै नायबिजिरनाय सोलोंथाइ बि बिथिङाव माबाफोर खमि जादों नामा माबाफोर नांदेरगौ नामा? जेन'बा जोंनि गामिफोराव माबा मोनसे जानो थांगासिनो नामा बे बे फोरनि सायाव मोजाङै माने बाहागो ला मोजाङै माने जेन'बा खामानि मावनांगौनि थाखाय बिसोरो मोजाङै गोसो होसारनानै माने बिफाव लानानै खामानि मावो आरो मानि खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दा बेनि अनगायै नों नोंथाङा माबा मोनथिबावगो नामा जेनेबा?
आं मिथिनायाव मानि गामिखौ दैदेननायाव गासिबो बिथाया दिथा होनांगौआनो गावबुरा आरो माखासे गाहाय गाहाय गारजेनफोर बिसिनि बिबानाव बिबान दं होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जेन'बा गामियाव मानिबा जुदि सोरखौबा मानिबा बुजायनांगौ अब्ला गावबुराफोरनाव बांसिन बांसिन बिबान थायो आरो जेरै सोलोंथायाइयावनो होन गथ'फोरा गथ'फोरखौ मोजां लामाजों राहाजों दैदेनलांनायाव गावबुराफ्राबो एसे होनोबा मोजां जायो बिसिनि खोथाखौ बांसिन लायो माने एसे गावबुरानि गामिनि दैदेनगिरि गाहायानो बेनो नालाय बिसिनि खोथाखौ एसे लासिनो आरोोना नोंथां। औ बेबादिनो।
औ दा होमबा नोंथां जेनेबा नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन नङा होमबा? जेने'बा सासे गावबुरा गामिनि गामि गाहाय जानो थाखाय माने बेयाव हारसिङैनो मानि जेनेबा गावनो गावबुरा जानो होननानै बेबायदि मोना होनोमबाना नोंथां।
औ नोंथां औ सायख'नानैसो लानाय जायो आरो ना।
सायख'नानैसो होनाय जायो हबा जेनेबा बे बेफोरबायाददिखौ जेनेबा सोरो सायख'यो।
बेफोरबादिखौ माने नोंथां आं नुनायाव गामिनि बे गाहाय गाहाय गारजेनफ्रानो सायख'यो आरोना।
अ
ओमफ्राय जुदि बेखौ मानसिफ्रा मोजां मोनबाय एबा बेयो बेखौ बेनाव मानि दैदेननो हानायनि गुन दं होनब्ला गुबुन माखासे रायजो राजाफ्राबो माबा होनोसै आरो ना सापर्ट होसै। हेफाजाब हरसै बेखौनो माने गावबुरा दोननांसिगौ होननानै औ।
जुदि गासैबो जुदि बिथाङानो जोंनि जेनेबा गामिखौ सामलायनो हासिगोन बिथाङानो जोंनि समाजखौ जेन'बा मोजां खालामनो हासिगोन बेबायदि मोनसे सायख'लायनायनि गेजेरजों रायजोफोरनि जुगथि मोननानै माने गावबुराखौ सायख'नानै होनाय जायो आरो बेबायदि सिस्टेमाव नङा होमबा नोंथां। आदसा औ दा औ ओमफ्रायो
खायखेरा लाहोसै आरो ना गावबुराखौ
औ बिदि समायखेरा लाहोलायनायनि गेजेरजों माने सासे गावबुराखौ दानानै गामियावहाय दानानै होनाय जायो आरो दा होमबा जोङो गोबांथार मिथिनो मोनबाय नङा होमबा जों सानैजों रायजलायलायनायनि गेजेरजों नोंथां। जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां रायज्लायनानै। दा जोंहा समावबो बारा गैया नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों दा समाबो जोंहा बारा गैला नोंथां जोङो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे औाले औ दे